औ नोंथां दे औ खोनादों नोंथां अब्ला जोङो आसामनि नेसनेल बाइकनि पार्कनि सायाव एसे सावरायनि ओ नोंथाङा ओ आसामाव खैथा नेसनेल पार्क दङ बेफो ओ बे खैथा दङ बेखौ बुंनो हागोन नामा दा ओमफाय ओ बेनि नामफोरखो एसे बेखेवना खोन्थाना होबानो जाबाय
अ हागोन नोंथां जोङो दिनै आसाम आसामनि नेसनेल पार्कनि बागै एसे नोंथाङा बुंनो होदों नालाय आं एसे बुंनानै होनो सानदों आरो।
औ
दाथ' जोंनाव आसामाव नेसनेल पार्कफोरा गासै मोन दाइन दङ।
औ
दा बेफोरनि गेजेरावनो जोङो काजिरङा नेसनेल पार्कखौ मुं होननो हायो काजिरङा दङ ओमफ्राय अरां दङ नामेरि दङ अरां नेसनेल पार्क नामेरि नेसनेल भार्ग ओमफ्राय दिब्रसि कव नेसनेल पार्क दङ बेजों लोगोसे जोंहा मानास दङ बेजों लोगोसे आरो दिहोम पातखाय नेसनेल भार्ग दङ आरो बेजों लोगोसे जोंनाव रायमना नेसनेल पार्क दङ आरो जोंहा गोदानैसो जानाय जोंनि बि टि सि ओनसोलनि मोनसे सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क दङ आरो
औ औ नोंथाङा अब्ला बिटि सि नि सिङाव थानाय ओ बि टि सि नि सिङाव गोग्लैनाय एसे माबानि नेसनेल पार्कनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा बे
अ जोंनावथ' गासै बि टि सि ओनसोल हेलौ गासै गं मोनथाम नेसनेल पार्क दङ आरो
औ
बेफोरनि गेजेरावनो जोंहा नै मानास थाबाय। आरो रायमना नेसनेल पार्क आरो बेजों लोगोसे सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क आरो जोंहा माने बि टि सि आव गासै गं मोनथाम नेसनेल पार्क दं आरो
औ। ओमफफ्राय नोंथाङा अब्ला एसे बेखेवना होबानो जाबाय माब खामानिखौ मा होनो सिखना जोहोलाव निखौ? ओ
दा सिखना जोहोलावनि बागै बुंनो थाङोबाथ' सिखना जोहोलाव जायगायाथ' माने सिगांनो मोनसे नेस वाइल्ड लाइफ सेन्सारिमोन आरो वाइल्ड लाइफ सेन्सारि माने आसाम सरखारनि गेजेरजों रिकगनाइस जानाय मोनसे हाग्रामा हाग्रामामोन आरो हाग्रामाया बे ओनसोल बे जायगायाव माने गोबां जिब जुथु गोदोनिफ्रायनो मोनबोनाय जायोमोन आरो ओमफ्राय नाथाय बे नै रोजा नैजिब्रै मायथाइयाव एबा नैजिब्रै नैजिबा मायथनि गेजेराव माने सिखना जोहोलाव नेसनेल मुं दोननाय जादों आरो। बेखौ दा सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कनि मुङा सिखना जोहोलाव मानो थाखाय जादों होनब्ला सिखना जोहोलावा सासे बर'नि मुंदांखा माने दावहारुमोन बियो बर' हारि रिनि थाखाय दावहा नांनायनि थाखायनो बिथांनि मुंजों बे नेसनेल पार्कनि मुंखौ सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क दोननाय जादों आरो ओम आरो बे ओन सोला माने सिख नाजार ओनसोलाव गोलैनाय जायो। सिखनाजार माने सिखोना जोहोलावनि जायगा होननाय
अ अ सिखना जोहोलावा सासे ओ बर'नि जोहोलावमोन आरो ना। ओम
सासे मुंदांखा एबा दावहारुमोन ओम बर' हारिखौ रैखाथि खालामनायाव गुबुनजों गुबुन सुबुंनिफ्राय रैखाथि खालामनायाव। गोबां बिथाङा दावहा नांदोंमोन हारिनि थाखाय ओम। दा बेनि नामावनो सिखना जोहोलावनि मुंखौ दोननाय जादों आरो। दा जोङोथ' अ बुंनो थाङोब्ला सिखना जोहोलावा चिरां ओनसोलाव चिरां ओनसोल आरो क'क्राझार ओ जोंनि गेजेराव जों सिखना जोहोलाव माने माहारि माहारियारि नेसनेल पार्कखौ मोननाय जायो आरो।
अ।
बेयो। बे जायगायाव माने जोङो सिखिरि बायदि मैयानि जिब जुनाद मोननाय जायो आरो। बे सिखना जोहावा सिखिरिनि थाखायनो मुंदांखा सिन आरो। बेयाव माने गोबां। रोखोमनि सिखिरि मोननाय जायो। माने गोबां थां गाबनि सिखिरि बांसिन माने सिखिरि जाथिनि बेयाव मोननाय जायो आरो आरो बे जायगायावनो जोङो मोनसे सिखिरिनि मिउ जिआमबो लुनाय जादों। थांनाय थांनाय बावैसो सि बोसोर सिगाङाव
औ
गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा बे जायगायाव माने सिखिरिफोरखौ नायबिजिरनो हानायनि थाखाय माने मोनसे मिउ जोम लुनानै दोननाय जादों। बे मिउजियामाव जोङो माने गोबां रो खोमनि बे जायगायाव मोननाय सिखिरिफोरनि बागै जोङो नायबिजिरनो हा- हायो आरो
औ
ओमफ्राय दा बे जायगायाव जोङो मोक्रा मैदेर आरो दावरावइ बेफोरखौबो जों मोननो हायो। आरो बे '' बे जों लोगोसे मैदेरबो थाबाय आरो मोसाफोरबो दंङ। ओम आरो अमा बायदि दं आरो ओम दा सिखना जोहोलावाबो मोनसे बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय मोनसे मुंदांखा मोनसे नेसनेल पार्क आरो बे ओनसोलावबो दा गोदानसो जानायनि थाखाय दा दावबायारिफोरा खम अनजिमानिबाबो दा माने मुंदांखा जानायनि थाखाय नेसनेल पार्क जानायनि थाखाय एसे सु बुं अनजिमानि दावबायफैनाया बांदों आरो दा बे ओनसो सोलाव जोंङो हाग्राखौ रैखाथि खालामनो थाखाय गोबां बिहोमा लानाय नुनो मोन्दों जोंङो एन जि अ फोरखौ। सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कखौ खाथि खालामनो थाखाय माने बे ओनसोलाव गोबां दंफां लाइफांनि खम जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। एबा खोनानो मोन्दों दा बे दंफां लाइफां खम जानो खौ नुनायनि खम जानायखौ नुनानै माने सुबुं फोरा एबा एन जि अ फोरा दंफां लाइफां गायनायनि मोनसे मिसन लानायखौ जों नुनो मोनदों।
औ
दंफां लाइफां गैयाबा माने जिब जुनारफोरा थांनानै थानो हाया बेनि थाखायनो माने बे सिखना जोहोलाव ओनसोलनि जिब जुनारफोरखौ संरैखाथि खालामनो थाखाय दंफां लाइफां गायनायखौ जोङो नुबोगासिनो एबा नुबाय दं आरो। दा जोङो जोङो सिखना जोहोलावनि बागैथ' एसे सावरायबाय दा जोङो
औ
माबानि रायमनानि बागै एसे सा वरायनो सानदों। अ रायमनायाथ' ओरैनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव गोलैयो। क'क्राझारनि ओरै गोजौआव गोलैयो। साहा साइदआव साहा आरो सोनाब सायडयाव
औ
दा रायमनायाबो सिखोना जोहोलावजोंनो नांजाबनानै
औ रायमनायाबो ओ बारा बोसोर जायाखै ना नेस टु थावजेेन टुइन्टि वाननि फाइभ जुनाव मोनदोंमोन
माने जोंनि थांनाय थांनाय बोसोर ङो थांनाय माने नै रो जा जिबा नैजि नैजि नै एबा नैजिसेनि गेजेराव मोननाय जादों
औ
बेबो मोनसे मुंदांखा जायगा बे जायगा मुंदां जायगानि थाखायनो बे माने माहारियारि हाग्रामा मुंङै बिथां ओ बे रायमनाखौबो माने मुं दोननाय जादों आरो नेस फार्क हिसाबै दा बेयावबो जोंङो गोबां रोखो मनि जिब जुनार मोननो हायो बेयावबो जोंङो माने रायमनायाव जोंङो सनालि मोख ख्राबो मोननो हायो गल्डेन लेंगुर होननाय बियो माने गल्देन लेंगुरा जे जादों बड'लेण्डनि मोन से सिनायथि नेरसोन आरो जों बड'लेण्डनि दावबायारि नेर्सन हिसाबै जोंङो मा दे माने मै सनालि मोख्राखौ दोननाय जायो आरो बे मोनसे बड'लेण्डनि सिनायथि आरो नेसनेल एबा माने जोंनि बि टि सि नि नेसनेल एलिमेन्ट बिदि जाहैबाय आरो दा जोंङो रायमनायावबो गोबां सुुबुं सुबुंफोरानो बेरायनो फैयो दा दा हो रायमनानि साखाथिफोराव बिबार बारनायफोराबो गोबां सम समायना लामाखौ समायना खालामहोयो आवजार बिबारजों मुं फबनाय रायमनानि नेसनेल पार्कनि लामाया जोङो रायमनानि नेसनेल थां नेसनेल पार्कआव थाङोब्ला जोङो मान बिनि जिं जिं आवजार बिबारजों बुंफबनाय समायना नु थाइखौ जोङो नुनो हायो आरो बैसाग जेठ बोथोराव आरो बैसागो बायनानै जेथ बोथोराव जोङो माने बेजों माना ओ रायमना नेसनेल पार्कआव जों बेरायनो
औ
लामा जिंनि आवजार बिबारखौ जोङो मोनसे समायना नुथाय महरै जोङो गोसोआव माने बोहोनो हानाय नुथाय नुयो आरो। बेजों लोगोसे जोङो सनालि मोखाबो मोनो आरो
उम
दङ बायदिसिना जिब जुनार जेरै अमा मैदेर, आरो सिखिरिफोर आरो बायदिसिना माने मोसाफोरबो दङ। खम बिबांनि दङ। दा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बिसोर मोनथाम आरो आं बुंनो बावदों मानास नेसनेल पार्क दङ। बे मानास फेसनेल पार्कआवबो जोङो माने मोसा मोसाखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो मोसायानो बेयाव हायेस्ट दं आरो। जोंनि बि टि सि एबा आसाम सामनि गेजेरावनो दा बेनि थाखायनो मानास नेसनेल पार्कआव जोङो टाइगार रिजार्भबो होननानै बुंनाय जायो आरो टाइगार रिजार्भ माने बेयावनो बांसिन सुबुं सानखोनि मोसा दङ आरो बेबो जोंनि भुटान भुटान रायजोनि खाथियाव नांजाब नानै दङ। बियो बाक्सा डिस्ट्रिकआव गोलैयो बाक्सा आरो चिरां डिस स्ट्रिकआव गोलैयो।
अ
दा
बि टि सि नि सिङाव ओ बड'लेण्ड ओनसोलाव नायोबा मानासानो ओ माबासिन खोमाना गोजामसिन खोमा औ
माने जोंनि बि टि सि ओनसोलाव माने मानासानो बांसिन फुराना नालाय। बेयावनो बांसिन सुबुङा गोबां बेरायनो फैयो आरो बेजों लोगोसे जिब जुनारफोर खौ नायनो फैयो आरो दावबायफैयो बेयाव गोबां इन्टारनेसनेलनि सुबुंफोराबो नायनो फैयो। बेजों लोगोसे भारतनि
औ
दा जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ दे नोंथां औ दे।
दिनै गोबां सावरायबाय ना ओ नेसनेल पार्कनि बागै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव माने नेसनेल पार्कनि बागै सावरायनाय जाबाय जोङो।
दे नोंथां
दे नोंथांना दे दोनथ'नोसै होनबा दे।